हेलौ औ खोनादोंना औ औ औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ
आं एसे जिरायना दङ।
अह नोंथाङा फ्रि दा औ। औ आंजों राय्लायनो हागोन ना औ औ औ आ आं नोंथांनो कल खालामनाया जाहैबाय मोनसे माने आयदानि सायाव नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन आरो,
आदसा
औ बे आयदायानो जाहैबाय आथिखालावथ बयबो ससियेल मिडियाखौ बाहायखायो नङा होमबा?
उम उम नंगौ।
औ बेयावनो माने बे स ससियेल मिडियाया ओ फरायसाफोरनि थाखाय मोजां गोहोम गोग्लैयो ना गाज्रि गोहोम गोग्लैदों बेनि सायाव एसे नोंथांजों सावरायनो होननानै आरो ओ नोंथाङा नोंथांनि फारसे मा माने ससियेल मिडियानि सायाव नोंथाङा मा नोजोरजों नायो बेखौ एसे फोरमायदो नामा
आचसा दा गिबियावनो। गिबियावनो नोंथांखौ नोंथांजों रायलायनो मोनना गाहाम नांबाय। आं खोन्थाखौ जागायनोसै ससियेल मिडिया। इदिया होनना बुङोब्ला जोङो अनलि मबाइलखौनो होनना बुंनाय जानाय नङा। बियो कम्पिउटारबो जानो हागौ टिभिबो जानो हागौ। माने गासिखौबो आं बहाय दाजाब जेनेलुबैबाय ओ बेखौ जेब्ला टिभिफोरखौ जथिया ओ चाइनाय बा आमेरिका दिहुनदोंमोन अब्ला बुंदोंमोन जाहै बाय बे टिभिया मोनसे मा आ मा होनो मोनसे दाल बक्स मा होनो बेखौ मोनसे जाम्बानि मोनसे बक्स बिदि होननानै दिहुनखांनायनि बेखोथा माने मोनसे नाम होदोंमोन खिन्थु बे बे जिनिसखौनो जोंनि भारतनि सुबुंफोरा बा जोंनि भारतारिफ्रा ओरैबायदि बेहाय जों थारमाने गफबना दङ थारमाने माबा मोनसे निउस फायोबा थारमाने गथफोरा फरायदों फराया बेथ' बहुत गोजानाव बे निउसो बास इमपर मा जामार मा जामारदों नुयस। बहा जादों एक्सिदेन्टा बहा जादों माबायाखि थ ओरैबायदि जालांबाय मानसि फोरनिया बे मोनसे लाइक एडिक्टेड। एदिक्टे बेसे जाहैलाङा बे प्रभाबानो फरायसाफोरनावबो गोलैदों फरायसाफोरा पिदिअ एक्टिभ नङा। फरायसाफोरा टिभिआव एडक्टि नङा बा एदिक्टेड नङा बिसोरो जाबाय मबाइलाव एदिक्टेड मबाइल नुबा गोसोआ माबायदि थाङो सोब बावगारजोबा बिसोर मबाइलावसो थाङो ओंखायनो आं आंनि नोजोराव मबाइला पजिटिभ दङबाबो मोनसे मोननै बांसिन आं निगेटिभखौसो थारमाने नोजोर होयो। मानो होनबा जेहेथु मान फरायसाफोरा थारमाने ओ बांसिनै रंजानाय बाजानायखौ बांसिन गाहाम मोनो ओंखायनो मबाइलाव बिसोर गोसोआ थाब थाङो मबाइलाव जे रंजानाय बाजानायखौ बांसिन मोनो सोलोंनाया बहुत गोजानाव गिबियावनो बिसोरो रंजानाय बाजानाय बांसिनानो गोसोथाया सोलोंनाया दङबा बिसोरो सो सोलोंनायजो थाङा बुंबाबो लाया अ ब'हाय मोजां मोजां जिनिस दिहुनना होदोंबाबो एप्स दिहुनना होदों बिसोरो बाहाया ओरैनो जोंहासो मा दङ आस साम सेबा ओ आसामिस सियातिनि दिक्सा एप्प दङ आरो बिदिनो गोबां गोबां दङ बिथांमोना बेफोरखौ बाहाया नाया नायो माथ्र' इन्सटा नायो इ-इउ टु सर्टस आरो बायदि अनलाइन गेम अफलाइन गेम बायदि बायदि आंनि नोजोरबा बारा मोजां जायाखै आंनि नोजोराव नोंथांनिया
आंनि नोजोरावबो बेनो नोंथाङा जेरै बुंदों ओम बेनो माने मोजां गोहोम मोजां दङब्लाबो माने बिसोरो माने उन्दै सम नालाय फरायसा फोरा उन्दै सम बिसोरो बारा बुजिनो हाया आरो मबेइलनि इउस खालामनायखौ बिसोरो बांसिनानो रोङा। बिसोर सानोखि रंजानाय बाजानाय फोरखौल' बांसिन मबेलाव नुनो मोनो बेबायदि। आरो मबेइल होनोबाथ' मबेलावहाय जोङो मोजां गाज्रि गासै बखौबो मोननो थाङो मोनजोबो नङा ओमबा? बिसोरो ओ उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि मोजां गाज्रि गासैखौबो आनलिमिटेड नों मा लुबै यो बेखौ ओ बिहरबानो बा बेयाव टाइप खालामबानो आजिखालिथ' माने टाइप खालामनो रोङाबाबो खुगाजोंनो बुङोबानो माने नोंनो मा नांगौ मा भिडिअ नांगौ बेफोरखौ औ बेबायदि मोनजोबो नंङा होमबा औ बिदिनि गेजे सेरजों गथ'फोरा माब्लाबा नायनायावनो नायनायावनो माने ओ गाज्रि भिदिअसफोरखौबो नुफ्लाङो नायफ्लाङो। बिसोरथ' माने गोसोखौबो हमथानो हायाना बिदि स मावहाय माने इन्ट्रेस्ट मोनलाङो बेबायदि बिदिनो माने गथफोरा माने इडिक्टेट जालाङो आरो माने आरो जोंनि पेरेन्टस फोराबो थ बांसिनानो माने इडुकेटेद नङा नोङा होमबा। ओ बिनि थाखा ओमफ्राय माने गथ'फोरनो मा बादिहाय ओ मबाइखौहाय बा ससि सियेल मिडियाखौहाय इउस खालामनांगौ। बेफोरखौ बिसोरो गाइद खालामनो रोङा। आरो जोंनि बांसिन पेरेन्टस फोरानो माने गथ'फोर आजिकालिहाय गथ'फोरा एसे मायावबा बोराब बानो बा मनिबा दुखु होजाबानो मबाइल खौ आखाइायाव होबाय आरो बिसोरनो माने मबाइल मोनबाथाय आरो बिसोरनो जेबो नांला आरो। आ बेबायदि ओ आरो खायसे गथ'फ्रा ओरैबायदि जालांबाय जे मबाइलखौनो नायै नायै नायै नायनानै बिसोरो बाहेराखौ माने बिमा बि बिफाखौबो बावगारबाय। ओ गोसोआनो माने माने मबाइलावल' थाबाय आरो बिसिना खायसे गथ'फोराथ' ओरैबायदि दंङ माने मबाइलखौ सिगाङावहाय दोननानै जुदि ओम सिगाङाव दोनाबा बिसोर ओंखामबो जानो रोङा। माने मबाइलखौ औ औ ओंखामबो जाया। बिसोरनो मबाइलखौ सिगाङाव होबासो बिसोरो ओंखाम जायो आरो बेबायदि।
ओमबा नोंथाङा साननो हायो नोंथाङा साननो हायो माबायदि भबिसत फायगासिनो। फायबाइ थानाय दस पन्द्र बिस बोसोर उनाव मा बायिदि जेनेरेसन फैगासिनो इमान खाता्निखु्यबो खाता्सिन जेनेरेसन फैगासिनो। ओमबा बै बिसोरखो जोङो बै बिसोरखौ दबथायनाया कन्ट्रल खामनाया जोङो माने रेडि जाखासो आरोखि मेन प्लेन फिजिकेल रेडि जाखासो नङाबा माने जोंहा मोजां जेनेरेसन फैनाय नंला आरोखि।
औ औ बिदि होननानै बुंनो हायो औ।
नुनो मोनो दानिया गथफोरा बांसिन इउटुब सर्टस नायो। इउटुब सर्टसआव बै उन्दै पास खै बोसोर गथफोरनिया बिसोरो एक रोङा मात बहाय। कमेडिखौनो नायो। बहाय जाब जाब जुब जुबसो फैयो। बिसोरनाव मोजां माने एलफापेटिकेल माबानि वान टुनि माबा नलेज माबा एलकेजि इउकेजि माबा नलेज रायमस नायनांगौ कुनु बिदि गैया जुदि गारजेना गायद होनो रोङा गोबा गथ'आ तारमाने आरो मा दोंओ आङो इंराजियाव मा होनो बावबाय तामाने सोर गथ'आ माबायदि नायनानै गाहाम मोनो बेखो डिजिटेलि बिसोर तारमाने मा खालामो साइकलजि खालामना लायो जाहैयो ओ ओमफाय जाय जि गथ' अ अ गथआ जि जि नायो बेखोनो हरबाय थायो ग बिहाय इनटारेस्ट मोनबाय बिदिनो बिसिना मा जा बि खेस्रा बिसोरना मानसि गेजेरनाव फैयो नों आलदि सिरियाल नायोबा नायगिन नायोब्ला माबानि ये रिसथा किया केहेलाथ बेखौ नायोबा बेफोर बेफोर फैबाय थायो आरो खि फैबाय थानानै ओ गोदोननियावबो जायो बियो। अ आंनि नोजोराव जोबोद जोङो हुसियार जानांसिगोन आरोखि। सोरबाया सानाखै जे एक नङा एफोर-एफोर खम्मन खिन्थु ओरैबायदि जालांबाय। दानिया इ क्लास सिक्स सेभेन फरायनाय गथफोरनियावानो इन्स्टा आइडि दंजुबो। ओरैबायदि जालांबाय हुम बिसोरो मबा बु मानि साबजेक्टनि कुइसन आनसार बिसोर गोसोआव थाया माया फरमुला गोसोआव थाया खिन्थु इन्स्टा आइदि खेबस बुंबानो गोसुआव थायो बिसोरो ओरैबायदि जालांबाय आरो अ बेखिनिया जोङो नेगेटिभ थांबाय। पजिटिभफोर माबाफोर बुंनो हागोन थाङा
औ पजिटिभ होनोब्लाथ नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों इडुकेसनाव जोंहा दिक्सा एप दङ। नङा होमबा बेवहाय ओ जोङो दिजि देलि माने ओ माखासे बुक्स माने जोंनि एसियादनिफ्राय माने होनाय बे गभरमेन्टनिफ्राय पाब्लिस खालामजानाय बुक्सफोरखौ जों नुनो मोनो बेवहाय ओ नोंओ नोंनो मा नांगौ बेवहाय किउ आर होनाय थाखायो। जे माने ओ जेखौहाय नोंथाङा गथ'फोरनो फोरोंनोब्ला आरो जेखौ माने जे आयदानि सा सायाव नोंथाङा जुदि बेनि सायाव बांद्राय माने गियान गैयाब्ला बा बुजिस्लवाब्ला थाय बेवहाय माखासे भिदिअस भिदिअसफोरबो बिसोरो माने बे दिक्सा एप्सावनो होनाय थाखायो आरो। बेफोरखौ माने गथ दा आरो जुदि नायनानै लानो रोङोबा बे मोजां। आरो ओरैबायदि माने आजि खालि माने अनलाइनावहाय गोबांहाय माने ओ कुइसन एन्सार बेफायबायदि मोनो। बा जि के जेनेरेल नलेज। बेफोर बायदि जों मोननो हायो बेफो खौ जोङो सोलोंनानै ओ माखासे गभमेन्ट जबफोरनि थाखाय जों एप्लाय खालामनो हायो माने प्रिपारेसन खालामनो हा हायो आरो बेफोरखौ नायनानै जों गियान बुथुमनो हायो बेफोरबायदि खौ जुदि गथ'फोरा लानो रोङो बा बे मोनसे मोजां होननानै मोजां बिथिं होननानै आं बुंगोन आरो। मानो होनबा गासिबो गासिबो माने मुवायावनो मोजां आरो गाज्रि बे मोननै बिथिङा दङ नङा होनबा? औ औ बेनि थाखायनो माने मोजांखौ बासि नानै लानो रोङोबा बेयो मोजां आरो गाज्रिखौ नोंथाङा माने गथ'आ सायख'योबा बे गाज्रि जागोन आरो बेबायदि।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथाङा नोंथाङा जोबोद मोजां पइन्ट बुंदो जे जोङो अनलाइन भिदिअस नायना हायो जेरै जोंहा गभमेन्ट जब कम्पेटिटिभ इजाम जेरै जों दा खानसार बिथांनि जु बिदि जोङो क्लास लानो गोसोबा बिहाराव थांनो हाया पाटनायाव थांनो हाया। ओ जोङो बे लाइभ क्लास जों लानो हागोन जेरै कसिन एकादेमियावथ' जों थांनो हाया दा जों लाइभ क्लास जोङो लानो हागोन आइजो इसे पे खालामनाबो दोङो माने फ्रिबो दोङो जि बेफोरजों फरायसाफोरा बहुद दावगाननाय जुद दे मोज मोजाङै जुदि बाहायमारोबा इसोरो बुजिनांगोन आरोखि। इदिनो इमपर्टेन्सखो ए मे मानसिया सिरियास जानांगोन आरो मोनसे थांखि लानानै आवगायबोनांगोन। खालि फेसबुकावनो जुदि दु तिन घन्टा खेदायोबा बिसोरो आरो मा जा एसे गिदिरफोरनि बुंबाय आङो। जदि फेसबुकवनो जेमान देर घन्टा तिन घन्टा खेदा नागिरबा इन्स्टायाव जुदि बिदि भिडिअ हगारनायाव थाबाय थायोबा आरो लोगोजों बिदि फनाव गबसब रायलायनायखौथ' आरो बुंनांला। आरो बिदि बहत बहत थ बेफोरनिफ्राय जोङो एसे सांग्रांथि गथ'फोराथ हास्लाब लाबाबो जोङो सिनिर्स्राफ्राबा बे जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेफोरनि सायावबो जोंखौ सांग्रांथि होयोबा ओ फरायसाफोरा निटसय इस सोरबा सानैसो थांबाबो गाहाम जागोनखो आं मिजिं थियो आरोखि जुदि गुरुथ लाथाराबा खिन दुय इनथु सार आं दहाय बुंनाय बायदि फैबाय थानाय दस फन्द्र बोसोरनि उनाव बिराद देन्जार मोनसे जेनेरेसन फैगासिनो जों बिसोरजों फेस जानांगोन आरोखि सोर मास टार सोर आदा सोरो फुरा इसोर एक माने खाथि खालामनाय नङा बिसोरो थामाने मालाबा लोगो नांनानै। माने फुराखोनो बुनोबो बिसोर थारमाने माने फावसनाय नङा आरो। ओरैबायदि मोनसे माने। गिथावना मोनसे थासारि फैगासिनो बिनिफ्राय जों बोरै बारग'नो हायो दा। अ नोंथां गाहाम नांबाय।
औ नोंथांजों रायलायनानै मोजां मोनबाय नोंथाङाबो गोबांखौनो बेखेवनानै बुंबाय। ओ जोंहा टाइमाबबो जाबाय ओ मालाबा मा होनो मोजां टाइम मोनबा आरो रायलायबावगोन।
निसय निसय गो
बिदिब्ला ओ बि बिदिब्ला दोनथनोसै नामा?
जायाखै
दे।